औ नोंथां।
ओ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
ओ नोंथाङा बे समाव ओ फ्रियाव दंथयो नामा नोंथां?
औ आं बे समाव फ्रियैनो दोंथयो।
होमब्ला जोङो ओ दिनै ओ मबाइल फननि आयदानि सायाव रायज्लायगोन नोंथां।
औ।
ओ नोंथाङा गिबियावनो ओ मबाइल फनजों ओ जोङो माबायदियै ओ मोजां आरो गाज्रि आरो मा मा मुलाम्फा बेनि सायाव नोंथाङा फंनैसो फोरमायनो हागोन नोंथां?
हागोन ओ मबाइल फन जोङो मबाइल फन होननानै होनोब्लाथ बयबो मिथियो। मानो होनब्ला जोङो दानि बे मुगायाव गासैनिबो आखाइ हा। जों साफ्रोमबो उन्दै गेदेर गासैनिबो आखायाव मबाइल फन थायो ओ बेखौनो जोंङो गिबि सेथि सिगांनिफ्राय नायोब्ला जों नुनो मोनगोन गोदो गोदाय बेबायदि मबाइल फनफोरा गैयामोन बा स्मार्ट फन गैयामोन। ओ मोनसे समाव बे। बेबादि दंमोन जेराव जों बेबायदि ओ दाबसे जायगायाव थानाय सुबुंखो बेजों रायज्लायनो थाखै जोङो बेबादि दाबसेनिफ्राय दाबसे जोङो हान्थिनानै थायनानै थांनांगौ जोयोमोन नाथाय बेबायदि जुगा सो सोलायबोनायजों लोगोसे मोनसे समाव बेबायदि टेलिफन इउस खालामनाय जायखौ जोङो बेबायदि दि मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थानाय मानसिफोरजों रायज्लायनो थाखाय बाहायनाय। निजा बेदि जुगासोलायबोबाय समजों लोगोसे टेलि फननि सोलायै बेबायदिनो गाव गावनि आ आखनो बाहाय जानाय बेबायदि मबाइल फनफोरा ओंखारबाय ओ जाया बेबायदि किफ पेटनिमोन स्मार्ट फन नङा नाथाय ओन दायो ओ बेबायदि समजों लोगोसे बयबो ओ गोरों जानाय लाइ।
गाव गावनि आखयावहा स्मार्ट फन लानानै बयबो सोलियो ओ जों बेखो बाहायनानै मा बाय दि मुलाम्फा मोननो हायो आरो मा जोंहा बेखो बाहायनानैओ लस जादों बेनि फारसे जोङो रायज्लायनो। ओ जों बयबो मिथिगौ दायो ओ बे मुगायाव बा बे जुगावहा जों बयनिबो आखयावहा बेबायदिनो स्मार्टफना थायो जायनि गेजेरजों जोङो। ओ बे फनाव थानाय माखासे एप्सफोरनि गेजेरजों जों गोबां बेबादि ओ। खामानिफोरखौ मावनो हायोबा जोङो गुबुन सासे सुबुंजों बेबायाददि सोमोन दो फोरखो लाखिनो हायो जेरै आङो बे मबाइल फनजों नोंजों जेरै रायज्लायदों बेबायाददिनो गोबां खामानिफोरजों मबाइलनि गेजेरजों मावनो हायो मबाइलाव बेबादि जों। माथ्र मबाइल लब्ला बेबादि जोंनि थाखाय एसेबां मुलाम्फा जानाय नङामोन नाथाय बेनि गेजेरजोंनो गोबां माखासे एप्सफोर जेरै वाटसाप फेसबुक इन्सटाग्राम टुइटार बायदि बायदि बेबायदि एप्सफोरनि गेजेरजों जोङो दिनै मबाइलावहा बेबायदि माखासे रंजानायनि थाखाय बा इन्टारटेनमेन्टनि थाखाय भिडिअफोर नायनानै जों जोङो गोजोननायफोरखौ लानो हादों बा सोरबाया मा खासे मबाइलनि गेजेरजोंनो ओ भिडिअफोर बानायनानै बा बेबायदिनो रिल्स ओ सोरबा
ब्लकफोर बानायनानै उटुबफोराव होनानै गोबाङा रांखावरिबो आरजिदों नङा होमबा नों थां आरो बे जोंनो लोगोसे जोङो नायनो थाङोब्ला नुगोन मबाइलनि गेजेरजों जोंहा माबायदि बेबायदि जोंनि गेजेरावहा हेफाजाब जादों बा जोङो माबायदि गोरलै जिउ खुंदों होननानै होनोब्ला ओ दिनै जों जोंनि नखरनि ओ मानसिफोरा बा नखराव थानाय बिमा बिफा गथ गथाय ओ गुबुन गुबुन जायगायाव थायो सोरबा फरायनो थाखै सोरबा साखरि बा सोरबा बेबायदिनो गुबुन गुबुन खामानि मावनो थाखै गावनि न बांखो गालांनानै ओ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायावहा थायो बे समाव जोंङो जेब्ला गावनि नखरनि ओ मानसिफोरजों रायज्लायनो गोसो जा जायोब्ला नायनो गोसो जायोब्ला दिनै जोंङो गाव गावनि आखायावनो थानाय मबाइल फननि गेजेरजों रायज्लायनो हायो आरो जोंङो भिडिअ कल खालामनानै जोंङो गावनि नखरनि मानसिफोरखो बा गावनि आंगोफोरखो जोंङो नायनो हायो बेनि अनगायैबो ओ जोंङो गोबां बेबायदि ओ फेसबुक इन्सटाग्राम इउटुबफोरनि गेजेरजों जोंङो गोबां ओ जोंनि बुहुमाव सोलिबाय थानाय ओ जाथायफोर बा जाब्रबथायफोरखो नि सोमोन्दै जोङो मोनथिनो मोनो बा बा जोंङो बेबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि सोमोन्दै बा इनफरमेसनफोरखौ जोंङो मोननो हायो जेराव जोंङो दानि आथिखाल मुगायाव जोंङो नायनो थाङोब्ला गासै बिथिङावनो ओ जोंङो बेबायदि अनलाइन खालामनानै बेबादि साखरिफोरनि थाखायबो अनलाइन खालामनो हायो बेफोर गासैखोबो जोंङो गावनि आखायावनो थानाय मबाइल निफ्राय बेबायदि ओ मोनथिनो मोनो आरो बेयावनो जोंङो अनलाइनबो खालामनो हायो। आरो मबाइला जोंनि गेजेराव माबादि गाज्रि गोहोम खोख्लैदों होननानै होनोब्लाथ जोंङो बयबो मिथिगौ नोंथाङाबो मिथिगौ दिनै मबाइल बाहायनायनि थाखाय गोबाङा बेबायदि गावनि जिबनखौ बा गावनि इयुनखौ नस्थ खालामनानै लानो गोनां जादों सोरबाया बेबादि उन्दैनिफ्रायनो दिनै जोंनि बिमा बिफाफोरा गाव गावनि गथफोरखौ दबथायनो थाखाय बा बेबादि ओ गाज्रि खामानिफोरखौ मावनो ओ दबथायनो थाखाय मबाइलखौ बाहायनानै ओ बिसोरनो होदोंमोन नाथाय बेबादि जायालासे मोनसे गाज्रि थासारि सोमजि दोंबा गाज्रि लामाथिं दिनै जोंनि गथफोरा आवगायलांदों मबाइलाव दिनै जोंनि गथफोरा बेबायदि गेमफोर गेलेनानै ओरैनो सम हेंगारदों ओ बेबायदिनो भिडिअस नायनानै ओ जाय बुस्थुफोरखौ नायोब्ला जोंङो जेबो मुलाम्फा मोन्नाय नङा ओरैनो जोंनि ओ बेसेन गोनां नां समफोरा ओरैनो बेबादि लस जादों ओ जायनि जाहोनाव दिनै जोंनि गथफोरा ओ बेबायदि मोजां गियानफोरखौ मोननो हाया खै नोंगौ जों मबाइलनि गेजेरजों गोबां बेबादि ओ माब्लाबा समाव जोंनो नांगौ जानाय बेबायदि फराय फरायनायनि बिसयावबो गोबां बेबायदि हेफाजाब हो यो बा जों जिखौ बुजियाखै बेफोरफोरखौ जोंङो इउटुबफोरनि गेजेरजों जोंङो सोलोंनो हायो। नेट इन्टारनेटाव जि गुगोल दोङो बे गुगोलावहा जोङो सार्च खालामनानै माखासे आनसारफोरखौ मोन नो नाथाय बेनि सोलायै दिनै जोंनि गोबां फरायसा फोरा गेम गेलेनानै सम हेंगारदों आरो बेबादिनो गोबां गुबुन गुबुन ओ जिब फोरा जोंनि थाखै बो मुलाम्फा गैया बेफोरखौ नायनानै सम हेंगारदों अब्ला नोंथाङा बे समावहा नों थांनिफ्राय बुंनो हागोन
औ बुंनो हागोन नोंथां ओ ओ आथिखालावथ जोंहा बयबो मबाइल लायो आरो मबाइलखौ नांगौबो आथिखालाव ओ मबाइलनि गेजेरजों जोंङो ओ नोंथाङानो बुंलांखादों ओ दाबसे जायगानिफ्राय ओ गुबुन दाबसे जायगायाव थांनाय मानसिखौ ओ फन खालामनानै जोंहा ओ मोजां गाज्रि बेखौ रायज्लायहरनो हायो आरो जों गोसो जानानै ओ जोंङो नुलायलायै मानसिखौबो जोंङो ओ गोबावजों खनसे जोंङो ओ नुनो थाखाय ओ मबाइल भिडिअ' कलनि गेजेरजों जोंङो दसेनो नुनो हायो बेजों लोगोसे आरो जोंहा ओ जोंहा गुगोल दङ इउटुब दङ बेयावबो जोंहा इयउटुबनि गेजेरजों जोंहा नायनानै बिदिनो मैगं थाइगंनि बेलायावनो जा जोंहा ओ औ फरायनायनि बेलायावनो जा। ओ ओ बिदिनो गोबां ओ रोखोमनि आयदा खायदा। फोर जोङो इउटुबावबो नायनो हायो आरो।
औ
बेजों लोगोसे जोंहा ओ गोदोनि समावथ' किपिड मबाइलसोमोन दानिया। गोबां बिदिनो दामि दामि मबाइलफोरबो ओंखारबोबाय बि मोननैसो बिदिन्थि होनो हायो ओ रियेलमि मबाइल आइफन सेमसां बिदि गोबां ओ गोबां गोबां ओ नामनिबो मबाइल ओंखारबाय आरो गोबां ओ दाम गोसानि मबाइल ओंखारबोदों बेजों लोगोसे। जोंहा ओ गाज्रि मबाइल नायनानै ओ गाज्रि जादों होनब्ला जोंहा आ गोबां सुबुंफोरा बिदिनो ओ फरायनायखौ ओ ओ जि टाइमाव फरायनांगौ बि टाइमाव जोंहा ओ गथ'फोरा फरायालासेनो मबाइल नायनाय थायो बेयाव जोंहा ओ गोबां खहा जायो खमाय लानानै आरो बिदिनो मबाइलजों मबाइलजों जोंहा ओ औ आ नोंथाङा बेनि सोमोन्दै ससेल माबा बावनो हागोन नोंथां।
औ नोंथाङाबो थिगखौनो बुंबाय दिनै जोंनि गेजेराव गोबां बेबायदि मबाइल गुबुन गुबुन म बाइलफोर दोङो नाथाय आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो बावगारदो ओ बे जाहैबाय दिनै जोंनि आखायाव मबाइल दोङोब्लाबो जुदि जोङो रिसार्ज खालामा बा जोङो बे मबाइलखौ बाहायनो हाया ओ मबाइला रिचार्जनि अनगा गोथै जेराव जोङो मोनसे बेबायदि सिमफोरखौ बानायना नांगौ जायो गाव गावनि नामाव अ बेबायदि नाम्बार जों हा गाव गावनि नाम्बारफोर थायो बेफोरखौ जोङो बानाय नांगोन जायो आरो बेयाव जोङो ओ मास मोनफ्रबो बेबायदि रिचार्ज होनांगौ जायो। जेब्ला जों रिसार्ज होगोन। अब्लानियासो जोङो बे मबाइलखौ सालायनो हागोन बा नायनो हागोन। गोबां बेबायदिनो उम जोङो माब्लाबा समाव मबाइल लानानैबो जोङो रिसार्ज खालामनो हायाबा जोङो बे मबाइलखौ खौ बाहायनो हाया। मबाइला ओ दानि समावब्ला जों बुंनांगोन। जोङो मबाइल गैयाब्ला सोलिनो हा हानाय नङा होननानै मानो होनब्ला जोङो गासै खामानिखौनो जोङो मबाइलनिफ्राय जोङो माब्लाबा समाव सोलोंनाय जायोबा जों मबाइलावहा रेकर्ड खालामनानै दोननाय जायो गासै समाव जो गासै समाव बो जोंनो मबाइलनि गोनांथि जेरावखि थाङा मानो ओ जों मा जुदि जोङो महाबा थाङोब्ला जोङो लामाफोर आन्दायबायोब्ला जोङो बेबायदि गुगोल मेपफोर नायना नै मबाइलनि गेजेरजोंनो जोङो जि जायगायाव थांनो नागिरदों बे जाय गायावहा सहैनो हायो अब्ला जोङो दिनैनि जि मबाइलनि सोमोन्दै सावरायबाय ओ बिखौ बिसांखिनियावनो दोन्थ'नोसैदां होननानै आं सान
औ -औ नोंथां आंबो नोंथांजों। ओ गोबां बाथ्राखौ मिथिनो मोननानै गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ गोजोन्थों